औ खोनादों ना
औ खोनादों खोनादों
औ नोंथांआ सानजौफु समनि ओंखाम जाबाय दा
औ औ जाबाय जाबाय जाबाय
औ ओ‌ नोंथां नोंथांआ दा ओ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथांआ सम होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन थारैनो
औ ओ‌ दा नोंथां नोंथांआ एसे जानाखि जोंनि मिथिंगाआ सोमखोर समायना जिहितु जोङो मिथिंगाआवनो थाखायो बै मिथिंगानि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन थारैनो ओ जों हा मिथिंगा होनोब्लाथ' जोंहा ओ गासै थांना थानाय मानसि दोमसि जिब जुनार बिफां लाइफां गासैबो जोंहा मिथिंगाजोंनो सोनारलायनानै थायो नङा होमबा
औ औ
औ औ थिग बे रोखोमैनो जोंहा थांनानै थानायनि बेलायाव जोंहा ओ मिथिंगाजों ओ थांनानै थायो होनोब्लाथ' जोंनि सुबुं माहारिखौ खौ ओ गिबिआवनो सरजाबनो हायो जों जायनिखि बिफां लाइफांनिफ्राय अक्सिजेन गेस मोननो हायो नङा होमबा औ औ थिग बेबादिनो बे रोखोमैनो जोंहा मिथिंगाया एबा दंफां बिफां लाइफांफोराबो जोंनिफ्राय जा कार्ब'हाइद्रेट ओ कार्बनडाइ अक्साइडफोरा बे गेसखौ लानानै ओ बिसोरबो जोंनि सायावनो सोनारलायनानै थायो नङा होमबा बैयो बैजों बैयो बैजों मिथिंगा गासै थांना थानाय जिब जुनार मिथिंगा मानसि सि दुमसि गासिबो बेयो बेजों बेयो बेजोंसो सोनारलायनानै थायो। नंङा होमबा औ औ औ थिग बादि बेबादिनो जोंहा मिथिंगाखौ खौ नायनो थाङोब्ला जेरैहाय जोंङो मिथिंगानिफ्राय बायदि रोखोमनि जानखि जोंहा जानाय आदारानो जा बायदि रोखोमनि हेफाजाबानो जा मानसि आरो मिथिंगानि गेजेराव बेबादि हेफाजाब मोननायखौ जों नुनो मोनो नंङा होनोमबा
औ
औ बेनिखायनो जों हाजासे जोंनि मिथिंगाखौ सोमखोर समायना लाखिनांगौ जानला मानला दंफां लाइफां बिफां लाइफांफोरखौ दानफाया लाबसिनो जोंहा जेसे हायो एसेबां दंफां गायनांगौ अनबारि खालामनांगौ सोमखोर समायना खालामना लाखिनांगौ नंङा होमबा सोरबाया सोरबाया दंफां दानफायनाय नुदोंबा बेखौ आरोबाव फिन से दाल दंफां दानफ्रनाय नुदोंबा जोंङो नैजि दाल दंफां गायफिननो होनांगौ नंङा होमबा औ औ औ बेबादिनो जोंहा मानो होनोब्ला जों दंफां लाइफांनिफ्राय गोबां रोखोमनि हेफाजाब मोननो हायो जेरैहाय मिथिंगानि मोननाय जा फिथाइ सामथाइ दंफां लाइफांनिफ्राय मोननाय फिथाइ सामथाइ बेखौ जानानै जोंङो थांनानै थायो। मानसि दुमसि जिब जुनार दाावमा दाउसा गासिबो सोनायलायनानैसो थायो नालाय बेनिखायनो जोंहा जा हायो मिथिंगाखौ सोमखोर समायना खालामना लाखिनाया जोंनिनो बिबान जों सुबुं माहारिनि नंङा होमबा
औ
औ औ थिग बेबादिनो जों बिफां लाइफां मिथिंगाखौ सोमखोर खालामना लाखिनाया जों आनो बिबान मानो होनोब जो दिनै बिफां लाइफां खौ लानानै गोबां रोखोमनि खामानि मावनो हायो बेफार फालांगि नंङा होमबा न' बां न' बां लुनो हायो बिफां लाइफां बिफांजोंनो जोंहा बायदि रोखोमनि मा होनो बेखौ बायदि रोखोमनि जोंङो मा दालां बायदि बायदि खालामनो हायो न' बां बायदिसिना रोखोमनि फालांगि बेफार फालांगि बायदि बायदि दा बेनि बेलायावनो जों जाखिनि हायो जोंङो दंफां लाइफांखौ मानो होनोब्लाथ' जोंहा दंफां लाइफां अरनबारि थायोब्लासो मिथिंगा थायोब्लासो जिब जुनारफोराबो थांनानै थागोन खायसे खायसे बेसेन गोसा बेसेन गोसा जिब जुनारफोराबो नंङा होनबा औ नाथाय जों दिनै नुनो मोनो मिथिंगा अरनबारि जोबस्रांलांनायनि जाहोनाव दिनै खायसे खायसे जोंनि बेसेन गोसा बेसेन गोसा जिब जुनारफोरा दिनै जोंनि ओनसोलाव जों नुनो मोनला नंङा होमबा
औ
औ जेरै जोंनि स स'नाथि मोख्रा धनेस दाउ, दाउराय, सिगुन बायदि बायदि ओ जोंहा ओ बेसेन गोसा बेसेन गोसा जुनारफोरा जोंनि ओनसोलाव गोमालांबाय जायनि जाहोनाव जोंना मिथिंगाया एसेबां ओ माबा नंला अरनबारिफोराहाय नङा होमबा जोबस्रांलांनो हमदों औ औ थिग बेबादिनो जोङो ओ सोरखौबा ओ सिखावै दंफां-लाइफां अरनबारियाव खावनाय नुदोंब्ला दानफायनाय नुदोंब्ला बेखौ ओ आयेन भाबै सोरखारि भाबै जोंहा बेखौ ओ गोख्रों साजा होनांगौ नङा होमबा थिग बेबादिनो जोंहा बेबादि खालामोब्लासो जोंनि मिथिंगाया अरायसोमखोर समायना जानानै थागोन नंगौना नोंथां औ औ दा बेखिनियानो आंनिया दा नोंथाङाबो जाखिनि हागौ सोमखोर समायना माबादिहाय खामना लाखिबावनो हायो नोंथांनि रावजों एसे फोरमायदो आंनो
औ नोंथां नोंथाङा जेखिनि फोरमायलांबाय बेफोर गासैबो सैथो खोथाजोब आरोना नोंथां ओ दा मिथिंगा होनना बुङोब्ला जोङो मोनथियोबा जोंनि गोसो सिङाव साननाय फैयो मिथिंगाया जाबाय मोनसे सोम खोर समायना आरोना
औ
जेरावहाय जोंनो दै दं, हा दं दावमा-दावसा दंफां लाइ बिफां गासैबो दंखाजोबखायो आरो
दङ' दङ' दङ'
औ जेरैहाय जोङो थांनानै थानो थाखाय जोंनो हां लानाय अक्सिजेन गेस बै अक्सिजेन गेसखौ जों माबेनिफ्राय मोनो होनना बुङोब्लाथाय जोङो मिथिंगानिफ्राय बा जोङो दंफां-लाइफांनिफ्राय मोननाय जायो आरोना औ बेनिफ्राय जोङो लोंनाय दै बै लोंनाय दैखौबो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननो हायो बैफोरबो माने मोनफा मोनफा बेसाद मुवा-बेसाद बा दंफां-लाइफां दै जि जिब जुना बेफोरबो माने गासिबो मोनसे मोनसे माने मिथिंगानिनो थादेरसा गोजा आरो
औ नंगौ नोंगौ
औ बेफोरजोंसो माने मोनसे मिथिंगाया ओ जायो बा बै फोरजोसो माने मोनसे मिथिंगाया दाजायो आरोना नोंथां
दा जायो दा जायो ओ
औ थिग बेबादिनो जोङो ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोङो गासिबो गाव ओ बयजोंबो माने ओ सोनारलायनानै थाफायो थायलायो माने गावजों गाव सोनारलायनानै थानाय खौ जोङो ओ मोनथियो आरोना नोंथां। ओ औ जेरैहाय ओ बिफाङा जोंनि खो हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइद गेसखौ गाव हां लानाय महराव बाहायो आरो बिसोरनि जा अक्सिजेन गेस हगारनाय बैखौ जोङो ओ गावनि हां लानाय महराव बाहायनाय जायोबा हां लानाय हिसाबै बाहायनाय जायो आरो ना
औ जाय
ओ औ थिग बेबादियैनो जोंनि मिथिंगायाव बायदिसिना बिफां-लाइफां दं बिबार दं बायदि रोखोमनि जिब जुनार जायखौ जोङो दिनै सिमावलागै नुनोनो मोनाखै बेबायदि जिथु फोराबो दङ' आरोना ओ जोंथ' जों थ' बारा नुनो मोनखायाखै जोङो बांसिन न'आव फिसिनाय जिब-जुनार मोसौ बायदिसिनाखौ जों नुनो मोनो नाथाय जोङो जेरैहाय आइ गोमालांनो हमनाय दाइना सर बायदिफोरखौ मान जो नुनो मोनासै जोङो मबाइल फोराव सो मोनदों बा जोङो बायदिसिना गोबां हारिनि जिब जुनारफोर जेनेबा ओ जिबौ फारिनिनो गोबां माने गोबां रोखोमनि जिबौफोराबो गोमालांबोगासिनो दिनैनि दिनाव माने
औ
मानो गोमालांदों होनना बुङोब्ला बियो माने मानसिनि मोनसे मावनाय मावनायनि जाहोनाव जोंनिया माने बायदिसिना गोमालांबोगासिनो मानो होनना बुंबा जिथुनिखि जोंनि मानसि हारिया ओ मानसि हारिनि अनजिमाया बांलां बोगासिनो बेनि मादाव बेनि जाहोनाव माने जानिखि अरनबारि हाजो बे बायदिखौ माने दानफायनानै बा ओ सिफायनानै बेफोरखौ माने ओ न' बां लुना थागासिनो आरोना
औ औ
आथिखालावथ' जोङो जिथुनिखि जोंनि आसाम ओनसोलावनो आसामावनो बुंनोसै जिथुखि गहा टियाव थाङोब्ला जों नुनो मोनो हाजो गोजौ गोजौ हाजो खर'साफोराव न' लुना थानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना
मोनो मोनो मोनो
औ थिग बेबायदिनो आरो जोंनि मिथिंगायाबो गुबुंले जाबोगासिनो बै मिथिंगाखौ जोङो माने माने थाखाय गुबुंले जादों होनना बुंनो हायो मानो होनना बुङोब्ला बे मिथिंगाया जिथुनाखि गारि मथरनि ओ उखुन्दै बा कल कारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरनि जाहोनाव सो माने बे मिथिंगाया ओ गुबुंले जागासिनो बा मिथिंगानि जि थुनिखि आबहावा बै आबहावाया गुबुंले जागागासिनो आरना नोंथां
औ नंगौ नंगौ
थिग बेबायदिनो जोङो जिथुनाखि नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो जोङो फांसे दंफां दानोब्ला जोङो फांनै फांथाम जेसेबां हायो जों गायनांगौ आरो ना
औ नंगौ
औ मानो होनना बुङोब्ला जोङो मिथिंगाजोंनि जा जों थानाय मिथिंगा बा बुहुमाव जोंया मिथिंगाया माने जोबोद सोमखोर समायना बेवहाय जानांगौ बेखौ मोनजोबखायो जोङो मिथिंगाया गोबां बुस्थुफोर होयो नाथाय बेजों लोगोसे जोंनो जोंनिफ्राय खैफोदबो होयो आरोना मिथिंगानिबो खैफोद दङ जेरै औ जेरैहाय दैबाना जानाय बा बारहुंखा फैनाय बा जोंनिया बांग्रि मावनाय बेजोंबो मिथिंगाया जों मानसि माहारिखौ बा जिब जुनारखौ थांना थानायावसे एसे खस्थ' होयो आरोना औ नाथाय खस्थ' जों लोगोसे जोंनो जानांगौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जाखायो जु जिथुनाखि न' बां लुनाय न' बां लुनायाव बाहाय जानाय बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोनो आरोना नोंथां
मोनो मोनो मोनो
औ थिग बेबायदिनो जोङो बानायफिनना लानो हायो जेब्लानाखि मिथिंगानि खैफोदनिफ्राय जोंनिया न' बां बायलांगोन बै न' बांफोरखौ जोङो मिथिंगानि बेसादफोरजोंनो जोङो बानायफिननो हायो आरो ना
औ औ
थिग बेबायदियैनो जों मिथिंगा होनना बुङोब्लाथाय जोङो मिथिंगाखौ मोजाङै लाखिनांगोन मोजाङै सोमखोर समायना बानायनानै जोङो खालाम फिननांगोन बा जोङो मिथिंगाखौ जोङो मोजाङै जिथुनि जिब जुनारफोरखौबो जोङो बुथारनाङा बा जिब जुनारफोरखौबो थां थाखाय जोङो सुबिदा होनांगोन आरो ना नोंथां।
होनांगोन होनांगोन औ
थिग बेबायदियैनो जोङो अरनबारिफोराव जोङो दंफां लाइफांफोरखौ दाननाङा जोङो जेसे हायो दंफां बिफां लाइफां गायनांगोन आरोना।
औ नंगौ
थिग बेखिनियानो दा नोंथां जोंनियाथ' समावबो बारलांबाय ओ नों नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय नोंथां गोजोन
औ थारैनो थारैनो गोजोन्थों।
औ गोजोन्थों